खोना खोनाबायदा
आनाव
औ खोनाबाय
औ खोनाबाय नांफैनो इसे गोबाव लायोना
उम ओंखायसो।
मा गोजानाव थाना खोना मा रायज्लायनाय बायदि खोनादों।
एलाय खाथियावनो दङ दालाय।
ए ओं खोनाबाय मोजां खोनाबाय दे ओं।
दायो‌।
दायो।
जि दानो जि दानो रोंगोन ना रोङा नोङो जि जि जि।
जि।
आं जिसो होनो जोंनिथिंजाय जि होनो जि होनोना। सि होनो दे नोङो सि सिसो होनो नोङो। जोङो जि होनो।
जिबो होनो रायज्लायनायाव सिबो होनो।
उम जि
खोनादों।
जि दानो रोंखायो दा औ।
रोंगौ एसेखौ। आगर गैयिखौ थाब रोंगौ। आगर गोनां बारा रोङा आगर गोनांखौ बिमाफोरा आगर दैखांना होब्लासो जायो।
आं आगर गोनांखौ दाफेराखैनो।
जागायनायनिफ्राय जोबजा दानो रोङा बे मालाय नो खननायखौ रोंगौ जागायनायनिफ्राय हारसिं रोआ आं दा बायदियाव हारसिं दानांगौबा रोंनाय नङा।
हारसिं आंबोथ' जाखाया।
नों जि दानायाव।
औ मुस्रा। मुस्रा मुस्राखौ मा होनो नोंसोरो मुस्रा मा होनो मुस्रा जाबाय। ओं ओमफ्राय ओ बालेब।
उम बालेब।
औ औ ओं बालेब सोंनायाव
औ सोंनायाव जे ओमफ्राय ओरै बोनानै लाङो। ङोलै औ गेदिर गेदिरा। मा नाममोनथाय आंबो मिथिला मुस्रानि साया गेदिर जायोना बेयो।
मुस्रा गिदिर बबिन।
बबिनसो होनोना। जोंनिथिंजाय मा होनोमोनथाय मबाइलसो होनोमोनखोमालै।
मबिल।
रासो रासोआव ओमफ्राय। खुन्दुंखौ सोयो ना।
औ औ बेखौ हायनांगौ।
हायनानै सोयो हायग्राजों।
हायग्राखौ मा होनोमलाय मादै खायथा।
हाइथा।
मोन बेजों रायज्लायनो मोनबा मोजां जाथारगौमोन। खायथा खुन्दुं रासोआव जे सोयो। हायनानै बे खायथा ओं।
खायथा अ ओंखायनोथ' खायथा। उम।
आमफाय सालगान्दै।
औ साल गानदै औ नामखौनो बावोलै।
उम। आमफ्राय माखु माखुखौ होनखांबायमोन ना?
माखु माखुखौ होनबाय उम ओहो माख
बै बोग्राखौ मा होनोमोनलाय मादै नैबे आखाय हमग्राया? बै जे बोयोना माखु
साल गान्दै साल आरो गान्दै
आमफ्राय गनसा
फालि दाबाय नोङो फालि गनसाया बै उम गनसायाथ' आगर माबानि थाखायसो ना। आगर थिखोना दोननायसो गनसाया।
गनसा गनसाखौ नो खननायावबो बाहायोना।
औ औ नो खननायावबो बाहायो खिन्थु।
उम गोलाव गोलावा फिसा फिसा फिसा फिसा गन गनसा।
उम ओंखायनथ' फिसा जाबाय गन आरो सा गनसा। मा सोंदोंमोन नों आंनाव बिबार।
र' बेखौ फोजोबग्रोनि आमफ्राय बेयाव थांगोन।
औ दे।
फ्राय आरो आमफ्राय माबा र' बौदांगि आमफ्रायो रा माबा गोजायालाय।
रासो।
रांसोखौ होनखांबाय बान गोजाया बै तारखौ जे आलायना दोनोना बेखौ होनो बान गोजा ओरैसो ओरै ‌ फारनैजोंबो दोनोना उम थारखौ आलायग्रा।
जोंनाव बेलेगसो होनोलै मायबा।
ए बान गोजा। बुथुल होनो जोङो ना फुथुल होनो नोंसोरनिथिं?
फुथुल होनो जोंना फुथुल।
बेखौ जे नारबाय थानांगौ जिखौ। उम फुथुल जोंना फुथुल। आमफ्राय
बेखौ
आं गोसोआवनो गैला जोंनिथिं मा होनोमोन।
गरखा
गरखा होना जोंनाव‌।
सोरबा सोरबा गंनैजोंनो दायोना।
गरखा गंब्रै जायोना आगर एबा मादै?
उम
ओमफ्रायो
खोनाला जायाखै नोंना
जि दानायाव नांगौ मुवाखौनो जों रायज्लायबाय दाबो खोनयाखौ खोनादों